हेलौ
औ खोनादों नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों खोनादों
मा खालामदों नोंथां
अ नै ओरैनो दङ दायो
ए मोजांना खबरफ्रा
औ मोजां खबरा
अ ओ नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो थाखायसो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा आंजों दसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन हागोन
औ बिदिनो ओ दानि जुगावथ' इन्टारनेट जुग नालाय इन्टारनेट जुगनि सोमोन्दै नोंथाङा सुंद'यै फोरमायनो हागोन ना दसे सम थाङा फोरमायदो
इन्टारनेट होनोब्ला जों बयबो मिथिखायो जानो हागौ
औ
गोदोहायथ' बेबायदि इन्टारनेट होननाय गैयामोन दा जोंनि बे सोलिबाय थानाय जेनेरेसनाव गोबां माने जोंनि थाखाय इन्टारनेटआ गोबां मुलाम्फा जानानै फैबाय जोंनि फरायनाय एबा गोबां खामानिफोराव जोंखौ हेफाजाब होयो इन्टारनेटआ जों जों फरायनाय समाव जों माबाफोर ओ बुजियाब्ला जों इन्टारनेटनि ओ जाहोनै जों गोबां बेबायदि सोलोंथाइखौ जों लानो हायो बेबायदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजों जों गोबां बेबायदिनो अनलाइन लार्निं रिसार्च खालामनो हायो बेबायदिनो इमेलजों लोगोसे जों बेबायदि इन्टारनेटनि गेजेरजों जों मेसेज खालामनो हायो बेबायदि बिदिनो लोगोफोरजों जोंबो बिदिनो भिडिअअ कल एबा गोबां बि कलसफोरजों रायज्लायनो हायो आरो गोबांबो बेबायदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजों ओ बिजनेस एबा बिदिनो गोबां खामानिफ्राव कम्पानिफ्राव इन इन्टारनेटनि जुगैयैनो खामानिखौ जों मावनायखौ नुनो मोनदों आरो इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय गोबां ओ बेबायदिनो गोनांथि जाना फैदों बेबायदिनो इन्टारनेटआ जोंखौ बेबायदिनो ओ मोजां ओ खामानिफ्राव हेफा हेफाजाब होबाय थादों आरो बेबायदिनो गोबां सुबुंफ्रा इन्टारनेटनि जुगैयै बेबायदिनो गेमिं ससियेल मेडिया गोबां बेफोराव ओंखारनानै बेबायदिनो रां खामायनायखौ जों नुनो मोनदों ओ बेबायदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजों जों फेसबुक इउटुब बेबायदिनो इन्सटाग्राम फोरजों गावनि कनटेन्ट खालामनानै बेबायदि इन्टारनेटनि जुगै रां खामायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो गोबां माने बेदिनो सोलोंथाइखौ जों लानो हायो आरो इन्टारनेट होनोब्ला गोबां बिब्दिनो जोंनि ओ खहा खालामो जोंनि माबाखौ खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां बुं खोनादों
औ इन्टारनेट होनोब्ला जोंनि गोबां बेबादिनो सुबुं माहारिखौ जों खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनदों बेबायदिनो गोबां सुबुंफ्रा बेबायदिनो गावनि ओ टाइमखौ गारनानै एबा समखौ हगारनानै गोबां बिब्दिनो ससियेल मिडिया एबा इन्टारनेट नि जुगै हाबनानै दङ बेबायदिनो गेमिं गेलेनानै गोबां माने ओ बेबायदिनो गेम्सफोर गेलेनानै बेबायदि फ्रि फायार पाबजि मबाइल लजन् गोबां बेबदि गेलेनानै गावनि ओ लाइफफोरखौ एबा समफोरखौ हगारनानै ओरैनो ओ बेखार खालामगासिनो आरो बेबायदिनो इन्टारनेटआ जोंना गोबां बेबायदिनो फास्ट जाना फैबाय गोबां स्पिडनिफ्राय स्पिड जाना फैबाय ओ फास्स्टआवथ' बेबायदिनो टुजि थ्रिजि फरजि बेबदि दा फाइबजिया गोबां बिबदि जोंनि थाखाय ओ खहा आरोना बेबदिनो दाउफोराबो थैलांजोबनो हमबाय बिबदिनो गोबांओ बिबदि टावारनि जेनेबा स्पिडनि जों गोबां बिबायदि दाउफोरा खहा जानानै थैनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो हेकार्सफोरा इन्टारनेटनि जुगैै मालायनि बेबायदिनो ओ पार्सनेल एबा प्राइभेसि बुस्थुफोरखौ खावनानै गोबां बेबायदिनो हेक खालामनानै बेबायदिनो गाज्रि खामानि फ्राव बाहायदों बेबायदिनो गोबां ओ सुबुंफ्रा ससियेल मेडियानि गा ओ गेजेरजों एबा इन्टारनेटनि जुगैयै गोबां बिब्दिनो सैसोनायखौ जों नुनो मोनदों गोबां बिब्दिनो ओ मालायनि मबाइल एबा बेंकिंफोरखौ हेक खालामनानै गोबां बिब्दिनो ओ सुबुं माहारिखौ बिब्दिनो खहायाव लाबोदों नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा इन्टारनेटनि जुगायै
औ नोंथां हागोन ओ बिदि बिदिनो नोंथाङा फोरमायनाय बायदि बिदिनो ओ इन्टारनेटखौथ' बर' रावआव सुंजोब जे होनो बिदिनो सुंजोजेब होनोब्ला जेरै इन्टारनेट इन्टारनेट होनोब्ला बिदिनो ओ जोंनो ओ जोंनि सुबुं माहारि एबा आथिखालाव बाहायबाय थानाय गोबांखौ नुनो मोनो मानो होनब्ला इन्टारनेटआ ओ मोजांबो खालामो खहाबबो खालामो जाय मानसिया बाहायनो रोंदों बेनि थाखाय मोजां जाय बाहायनो रोङाखै बेनि थाखाय गाज्रि बेनि
औ
दों जाय हादों मोजां बिनि सायाव आङो बुंनो सानदों। बिदिनो इन्टारनेट होनोब्लाना गोदो समाव जों इन्टारनेटखौ नुनो मोनामोन दा इन्टारनेटनि जुग जाबाय नालाय। जोङो दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय थांनो गोनांथि जायो मानो होनब्ला जों दाबसे जायगायाव थांनायनि सिगां जोङो बिनि थानाय जानाय लोंनाय आसार खान्थि बायदिसिनाखौ जों बेयावनो ओ रिसार्च खालामनानै लाग्रोनाय जायो नि उनावसो जों थांनायखौ नुनो मोनो दा जेरै जोङो इन्टारनेटखौ दावबायनायाव बाहायनाय जायो। बिदिनो इन्टारनेटफोर जों गोबां रोखोमाव बाहायनाय जायो आबाद मावनायाव बाहायनाय जायो। बबेबा दावबायनायाव बाहायनाय जायो। बिदिनो हस्पिटेल बा सोलोंथाइ बायदि बायदि बाहागोआवनो जों बायनायखौ नुनो मोनो आरो। बिदिनो सो सोलोंथाइ ओ सोलोंथाइनि गेजेर गेजेरजों जों इन्टारनेटखौबो ओ बाहायनानै गोबां सोलोंथाइ लानो हायो। बिदिनो सोलोंथाइ लानाय बेलायाव जों इन्टारनेटखौ मोनसे ओ मोनसे बुस ओ फोरोंनाय सासे फोरोंगिरिया फोरोंनायखौ बुजियखौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों ओ बिदिनो टिउसन लानो हायो भिडिअ लानो हायो बिदिनो कचिं क्लास लानो हायो बायदि बायदि रोखोम जों गियान लानो हायो सोलोंथाइनि गेजेरजोंबो ओ बिदिनो सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो थुनलाइनि गेजेर जोङो इन्टारनेट खौ बाहायनानै जोङो गोबां रोखोमनि मुलाम्फा जानो हायो बेनि अनगायैबो जों सोलोंथाइ सोलोंथाइखौ मोजां गियान मोननो हायो बिदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो दानि जुगाव जोङो गोबां रोखोमनि बायदि बायदि बाहागोखौ बाय बाहागोआव बायनायखौ नुनो बिदिनो जों इन्टारनेट ओ फन फन सालायनो थाखायबो जों इन्टारनेट नांगौ कम्पिउटार लेपटप सालायनो थाखाय जों इन्टारनेट नांगौ। बिदिनो अफिसाव अफिस स्कुल बायदि रोखोम ओ बिदिनो हस्पिटेल बायदि बायदि इनस्टिटिउटफोराव जोङो इन्टारनेटनि गोनांथि जायो मानो होनबा जों दानि जुगाव अनलाइ जुग अनलाइननि गे जेरजों जोङो बाहायनाय जायो। ओ अफलाइननि जुगानो बिराद खम जाबाय दानि जुगाव जों ओ इन्टारनेट थाबब्लासो जोङो बेफोर खामानिफोरखौ मावनो हायो बिदिनो जों दा बसे जायगायाव जानाय बायदि गाज्रि जाथायफोरखौ जोङो ओ इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो एबा मबाइलनि गेजेरजोंनो एबा कम्पिउटारनि गेजेरजोंनो जोङो एक सेकेणड से सेकेणडनि गेजेरजोंनो जों खोनानो मोनो एबा नुनो मोनो। बिदिनो जोङो गोबां रोखोमनि जाथाय जानाय बायदि बायदिसिना जाथाय जानाय बिदिनो बांग्रि मावनाय बायदिसिना एक्सिडेन्ट जानाय जाब्रबथाय जानाय बेफोरखौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों नुनो मोनो आरो बिदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजों ओ जौगानायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो इन्टारनेट होनोब्ला जोङो गोबां रोखोमाव बाहायनाय जायो जेरै मबाइलाव होनखाबाय आङो कम्पिउटाराव होनखाबाय लेपटपाव होनखाबाय बिनिनि अनगायैबो जोङो इन्टारनेटखौ जोङो मोबाइलाव थानाय फांसन जेरै इउटुब फेसबुक बायदि बायदि जेसेबां एप्स दं बेफोराव जों इन्टारटनि गोनांथि जायो। बेफोर एपसफोराव जोङो अप-अफलाइननि अफलाइनखौ बिराद खम नुनो मोनो जायनि गेजेरजों मोबाइलाव थानाय एप्स एपस बिनि अनगायै बायदि रोखोमनि ससियेल मिडिया बेफोराव जों इन्टारनेटनि गोनांथि जायो बेफोराव इन्टारनेट गैयाबा जोङो बायनो बायनो हाया एबा जेंना सोमजियो बेनि थाखाय जों इन्टारनि इन्टारनेटखौ ओ जोबोद सुबुं अनजिमाया ओ सुबुं सुबुंफोरा ओ साबजावथाना एबा मख'नानै लादों। बिनि अनगायैबो जोङो ओ दानि मुगायाव दावबायनो नि थाखाय दावबायनो थाखायबो जों इन्टारनेटखौ बाहायनाय जायो बिदिनो जोङो ट्रेन गाखोनाय बास गाखोनाय बेफोरनि बेफोराव गाखोनो थाखायबो जो इन्टारनेटनि गेजेरजों जों टिकेटखौ कनफार्म खालामनांगौ जायो। मानो होनब्ला ओ मानो होनब्ला जोङो। फोरनि गेजेरजों न'आव थानानै एबा दाबसे जायगायाव थानानै जों गोजा बेफोरखौ जोङो बुकिं खालामनो हायो। आरो इन्टारनि इन्टारनेट जुग नालाय गासिबो गासिबो जों मोनफ्रोमबो मोनफ्रोमबो आदब एबा आयदाफोरखौ जोङो बुथुमनो हायो ओ बिनिफ्राय जों गोबां मुलाम्फा जानो हायो बिनि अनगायैबो जोङो जेरै इन्टारनेटनि गेजेरजोंबो गोबां मानसिया खहा जायो होनोब्ला बिदिनो जाय इन्टारनेटखौ बाहायनो रोंदों बेफोर सुबुंफ्राल' मोजां जादों जाय बाहायनो रोङाखै बेखौ गाज्रि जादों बिदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजों बायदिसिना बायदि ओ बाय दि मुवा ओ बायदि मुवा बिदिनो अर्डार खालामनाय बेफोरखौबो जोङो नुनो मोनो। जायनि गेजेरजों गाज्रि गाज्रि खहाखौ जों नुनो मोनो बिदिनो आरो ओ इन्टारनेटनि गेजेरजों बायदि सुबुंफोरा गाज्रि भिडिय' नायनाय गाज्रि मुवा आ गेलेनाय बिदिनो सम बेखार खालामनाय जेरै गेमनि गेजेरजोंबो जोङो इन्टारने इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो बायदि समखौ औ बाहायनानै जोङो गावखौनो बेखार खालामो जायनि थाखाय ओ सुबुङा एबा सासे मानसिया बेफोराव बेखार जायो आरो सम समाबो बिराद आंखाल जायो बेनि थाखायनो सासे सुबुङा जौनो हाया। बेनिखायनो जाय सुबुङा बाहाय इन्टारनेखौ बे सुबुङाल' समाजाव ओ जौगानायखौ मोनो जाय सुबुङा बाहाया। बाहायनो रोंदों अब्लाबो बे बाहायनाया गाज्रि लामायाव बाहायदों। बायनायखौ जों नुनो मोनो। बे सुबुङा इन्टारनेटजों जेसेबांखि लोब्बा थाया माने बे सुबुङा जौगानो हायाखै आरो बेनि गेजेरजोंबो जोङो मोनसे मुलाम्फा मोननो हाबावो इन्टारनेटनि गेजेरजों जों दानि मुगायाव जों न'आव थानानैनो ओ जों जानाय जानाय लोंनाय आदारखौ मुवाखौ एबा बायदि बायदि रोखोमनि मुवाखौ जोङो ओ से सेकेणडनि गेजावनो जों अर्डार खालामनो ओ हायोनि गेजेरजों ओ बिथांमोननि कम्पानिया जोंनि न'आवनो न'आव फैनानै डेलिभारि खालामो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो बिदिनो जेखौ जों गोबां रोखोमनि मुलामफानो हायो जों। बेफोर
बेफोरखौ जों इन्टारनेट नि जेरजों सुबुंफोरा बाख्नायोब्ला साबजाबथाव मोनो आरो बे इन्टारनेटनि सोमोन्दै नोंथांसिम फोरमनायाब जाबाय जि मोन्दांथि मोनदों एबा‌ रोंगौथि खि मोन्दों। एबा नुनो मोनदों बेखौ आं नोंथांनिसिम फोरमायनाय जाबाय दा बेनि सोमोन्दै
औ
बिदिब्ला नोंथांनिसिम ओ गोजोन्नाय थाबाय दसे सम होनो थाखाय
औ आंनिफ्राय बे गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ बावहरबाय नोंथां नोंथांनिसिम बिदि नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय
औ नोंथां
औ